खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां औ खोनादों औ
आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हाग गोन्ना
औ थारैनो फोरमायनो हागोन
अ जोंनि बरफोरा। मा मा आबाद मावो?
औ औ थारैनो हागोन आरो नोंथांनो फोरमायनानै थारैनो। गोजोननाय मोनगोन आं। दा आबाद होनाय बुङोब्ला। दा जेरै आबाद मावनाय होनना थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि आबाद जों मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा
औ औ औ।
जों आबादखौ जों जानला मोनानला बोथोराव मावोब्ला जों आबाद मोननो हाया। नङा होमबा?
थारैनो।
थिग बेबादिनो बोथोर लाना बो बोथोर सो जोङो खायसे खायसे आबादखौ जों मावनाय जायो नङा होमबा? औ औ दा थिग बेबादिनो जों जोंनि बर' समाज एबा जोंनि ओनसोलाव जों बोथोरखौ नायनासो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बोथोर एबा समखौ लानानै जोंनि ओनसोल ओनसोलाव एबा ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो नङा होमबा? औ औ थिग बेबादिनो जेरैहाय जों बुङो खारिफ फसल आरो खारिब आबाद ए रबि आबाद होननानै मोनथिनाय जायो। नङा होमबा जोङो जेरै औ औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादफोरानो जाबाय गाहायै माबा खारिप खारिब फसल खारिफ आबाद नङा होमबा? औ औ। जायखौ जों गाहायै मिथियो माइ आबाद नङा होमबा? जेरैहाय माइ आबादखौ नों गाहाय बे जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो नालाय दैज्लां बोथोराव नङा होमबा?
औ
औ बे माइ आबादखौनो बांसिनै मावनाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जायगायाव दा माइ आबाद दाना आह जोंनि ओनसोलनि गाहाय आबाद नङा होमबा? ओनसोलनि आसामनि गाहाय आबाद नङा होमबा? थिग बेनिखायनो माइ आबाद खौनो जों बांसिन माव मावो दा बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जोंङो गोबां आबादफोर मावनाय नुनो मोननाय जायो। जेरै मैगं थाइगं बेफोर जाबाय जिं आह लेस्रा, फिन्दि, पथल आह केरेलास ओ थायसुम जोगोनार बिलाहि बायदि बायदि मैगं थाइगं जों नुनो मोनो मावनायखौ नंङा होमबा दा थि बे रोखोम रोखोमैनो गोजां बोथोराव जायखौ बुंङो रबि फसल नंङा होमबा? फसल जायखौ होनो दा गोजां बोथोराव मावनाय खायसे आबादफोरा जायैबाय जायखौ जों बरा माइबो होनना बुंनाय जायो नंङा होम बा आबाद खौथ माइ आबादखौ मोननै रोखोमनि जों मावो नंङा होम
औ
दैज्लां बोथोराव खेबसे आरो ओ मेसें बोथोराव खेबसे जों मावनायखौ नुनो मोन खायसे खायसे ओनसोलावसो नंङा होमबा खायसे खायसे ओनसोल बरा माइखौ मावनाय नुनो मोननाय जायो।
औ औ
जायखौ जों दै थानाय जायगायावसो मावनाय जायो मेसें बोथोराव जा दै थायो नालाय
औ
बै समाव जों बे माइखौ मावनाय जायो। दा बेजों लोगोसे बिदिनो जों ओ मेसें बोथोराव आलु, कबि, बिलाहि मुला, गाजर बाय बेबायदि आबाद मावनाय जों नुनो मोनो।
औ औ
दा जोंनि बर'समासावबो गोबां आरो आबै, आबौ मोननि स समनिफ्रायनो जोंङो ओ आबाद मावनाय नुबोगासिनो दं नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंनि बर' हारिनिबो माबाया आबाद मावनाया एंगारलायनो हायि मोनसे माबा सोमोन्दो दङ नङा होमबा आबाद मावनाया आबादखौनो जोंनि बर'फोरा गावबा गावनि जिउखौ सामलायनायनि गुबै राहा होननानै सानना लानाय जे न नंगौना नोंथां औ थिग बेबादिनो न'खरफोरा बायदि खामानि खान्थि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय हादान सिफायनाय जों नुनो मोनो नंगौना औ औ जेनेबा जों हादान सिफ बिदिथ जों आबाद मावनो हाया मोनसे आबाद मावनो थाखायथ जों हाग्रा बंग्रा सिफाय नांगौ जायो बिदिनो नालाय नङा होमबा थिग बे बायदिनो दा बिनि उनाव हालेव जेननाय हालेव जेननाय जायखौ मोजां हादान सिफायखांनायनि उनाव बेखौ जा फोथार साफा फाहाम खालामनाय हालेवनाय जायो नङा होनबा हाया गुरै जानायनि थाखाय बेनि उनाव दं गासा गसा लानाय नङा होमबा गायनाय बेनि उनाव दङ आंनिया थालांदों मोनसे बे जाहैबाय खोथिया फोजेननाय नङा होमबा खोथिया फोजेननाय बेबो दङ बेनि उनाव दङ माइखौ जों खोथिया फैयो नङा होमबा औ बिनि उनाव दङ नांगोल जांख्रा जायखौ जों जानाय बिनि उनाव ओ फुंनि गायखांनाय उननि बा बाहागोखौ जोङो बुंनाय जायो बेखौनो साब बेनि उनाव अ बायदि बायदि जोङो जेरै बाख्रि गायनाय माइना हाहैनाय माइनाव लायनाय बायदि बायदि जों होनो जेरै- ओंखाम गोरलै जानाय
औ औ
बेबादिनो जों बायदि रोखोमनि नुनो मोनो दा आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा हालेवनाया गोबारैनो गोनांथार नङा होमबा नों नोंथां दा हालेवनाय बुंनो थाङोब्ला आगोलनि आरो दा आथिखालनि गोबां फारागथि जों नु मोननो हालेवनायनि नङा होमबा आगोल जोङो मोसौ हालिजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखाल जोङो नुनो मोनो। बायदिसिना दोरोङारि मेसिन जेरै ट्रेक्टर बायदिजों जोङो हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ ना नोंथां औ औ दा आथिखाल जोङो बेजों लोगोसेनो जों आथिखाल रासायनि ओ रासायनिक हासार बाहायालाबासिनो जिबियारि हासार बाहाय जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा आगोलनि दिनाव नाथाय आथिखाल ओ खायसे खायसेखौल'सो जोङो जिबियारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नाथाय ओ गोबां रोखोमानो एबा गोबां जौखोन्दोआनो बांसिनानो ओ रासायनिक हासार बाहायनायखौ जों नुनो मो नङा होमबा आबाद फोथाराव औ जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सुबुं माहारिनि सोलेरा ओ जा रासायनिक दानि आबाद मावनाय मैगं थाइगं एबा फसलफोरखौ जानानै जोंनि देहायारि लोरबांथि जानो हमनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जेरै- बेमार गेदेर गेदेर बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा? औ दा नोंथाङाबो आंनो आबाद मावनायनि फारसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा सुंदयै?
औ एसे बुंजागोन
औ थारैनो। खोनादों ना ओं
अ अ
औ औ
दा जोंङो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंङो जोंनि माइ आबादखौनो गुबै आबाद होननानै बुंनांगोन
औ नंगौ
दानि जुगाव जोंङो नुनो मोनो गोदान गोदान नेमखान्थि बायदियै जोंङो आबादखौ मावनाय जायो
औ नंगौ
गोदोनि आबाद मावनाय दानि मा-आबाद मावनाय गोबां फाराग दङ
औ औ दङ
जों गोदो आबाद मावनायाव गोबां खस्थयै मोसौजों हालेवनानै जोंङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ थारैनो
गोनोखो मुगायाव जों गोबां मान सिनि मेलेमजिबि साननायजों जोंङो गोबां आय दिया दिहुननानै गोबां मेचिननि आयदियायै जोंङो आबादखौ मावनाय जायो
जायो जायो थारैनो सैथो
दानि जुगाव जों गोबां खस्थ खालामनो गोनां गैलिया जों मोसौजों आबाद मावोबा जों गोबां खस्थ जायोमोन। जों सानसेयाव बारा सम हाल एवनो हायामोन।
हायामोन औ।
दानि जुगाव जोङो सानसेनो एवनानै सानसेनो गायनायखौबो नुनो मोनो।
मोनो मोनो थाद सैथो।
जोंनि थांनानै थानाय राहा लामायाव जों दानि जुगावबो जोङो आबाद मावनायखौ जोङो गनायना लानो नांगोन। मानोना जों खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हायो। आरो जोंनि नांगौ खिनिखौ जों बुथु नानै लानो हायो। बेनिखायनो दा गोदान मुगायाव जोङो आबाद मावनायखौ जों बांसिन साबजाथाव होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया। दा नोंथाङा ओ आगोल माबादिहाय ओ जों ज' ज' सावरि जालायनायनि फारसे नोंथाङा फोरमायनो हागौमोन नामा?
औ गोदो गोदाय जोङो गोबां सावरि जालायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ थारैनो।
दा गोदान मुगायाव जों बेफोरबायदि सावरि जानाय नेमखान्थिखौ जों नुनो मोनलिया। मानो होननानै बुङोब्ला दानि मुगाया रांनि मुगा नालाय बेनिखायनो रांखान्थि थियारि मुगायाव जोङो बयनोबो रां खौ नांगौ जायो। जोङो नागिरनानै मोनदिया बेनिखायनो जोङो सावरि जानाय नेमखान्थिखौबो जोङो नुनो मोनलिया दा गोदोनि दिनाव जोङो बयनियावबो माने गासैनिबो नख'र नख'राव जोङो सावरि जायोमोन।
औ जायोमोन।
जोंनि नख'राव फैनानै जमा जमा आबाद मावनाय सावरि जानाय आरो गुबुननि नखरावबो जमा जमा थांनानै आबाद मावबाय बेयाव सावरि जाबाय। जोङो बेफोरबायदि सहाय खालामलायोमोन आरो मावनाय नेमखान्थियै बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि दिनखौ जोङो मोजांसिन होननांगोन बेनि बेलायाव दानि जुगाव जों बेफोरबादि नेम खान्थिखौ नुनो मोनलिया नालाय।
औ औ, थारैनो सैथो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइ माइलि नुनो मोनो एबा माइलिनि मुंफोरा मा मा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ, आं मोन्थिनायखिनिखौ आं फोरमायनो हागोन आं जा माइ गायबोफेरनायनि माने नेमखान थि बेफोरनि बागै आङो बुंगोन। जोङो गोदो बिमा बिफा समनिफ्रायनो बिमा बिफा मावबोनाय समनिफ्रायनो जों नुबोनो मोनदों जोंन खराव दा बाहायबाय थानाया जेरै रन्जित माइ आरो बंगम बन्दु आरो अनजन आ आरो माइसालि माइ
औ
खरमा माइ आरो माइब्रा बेफोरखौ आं बांसिन खोनानो मोन अ माइब्रा जोसा बे
औ आसु नङा होमबा औ औ औ थिग बेबादिनो दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? औ दा एसे लायथ'नोस सै नामा नोंथां औ नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय मोनथियै खोथा मोनथिनो मोननानै। नोंथांनिफ्राय।
औ गोजोन
बिदिब्ला अ एसेनोसै